औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों।
अ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंनिसिमबो।
औ दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला।
औ आङो ओरैनो दङ।
दा जोङो नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन।
अ आयदाया जाहैबाय इन्दि खुन्दुं इन्दि एम्फौ फिसिनाय दा बै बे बर'फोरा उम गोदो गोदायनिफ्रायनो जहेते इन-इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय जों नुबोगासिनो दङ दा बे इन्दि एम्फौ फिसिनाया माबायदि फिसियो बे इन्दि एम्फौखौ जों गिबियाव बबेनिफ्राय मोनो। बा इन्दि खुन्दुंखौ जों माबायदि दिहुनो इन्दि खुन्दुंखौ माबायदि दिहुननानै सि दानानै जोङो जोमो। दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना हागोन ना।
आं आंथ' बारा मिथिलायलाङा अब्लाबो आं जाखिनि मिथियो आं बेखौ नोंनो सिगाङाव फोरमायनोसै आरोना।
औ दे फोरमाय।
गिबियावनो जोङो इन्दि माबा एम्फौखौ फिसिनाय जायोना। मोनसे एम्फौ दंना एम्फौ लाथा होननाय।
औ औ
बे एम्फौखौ जोङो फिसियो आरोना बिदिनो इन्दि बिलाइ खानानै यै होनाय जायो आरो बेनो बा गाम्बारि बिलाइफोरबो होनाय जायो आरो बिदिनो अबेबा अबेबा बिलाइखौ जायो आरो ना आमफाय बांसिनानो इन्दि बिहो बिलाइ होबा साबसिन जायो आरोना बे एम्फौनि थाखाय। ओमफाय जोङो बे एम्फौखौ जानोबो हायो माने जानायावबो बाहायो आरोना जों बेखौ फाजाफोर बा अनलाफोरजों जानो हायो बा बायदिसिना मै मैगङाव होनानै जानो हायो आरोना बे इन्दि जों फिसिनाय बे एम्फौखौ आमफाय जोङो ओ बुंनो थाङोबा बेयाव मोनसे फिथोब थायोना जेब्ला बियो इन्दिया माबायो ओ फिसा जानो नागिरनानै जेनेबा थोबफिनो जेरै ओय थोबनानै बिनिफ्राय गोदान फिसा ओंखारबोयोना
औ औ
बे बे जेब्ला बे फिथोबखौ जोङो माबायो अब्ला बेनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननाय जायो खोमा आं थ' बारा मिथिलायलाङा आंनि मिथिनायाव आरोना बे फिथोबनिफ्रायनो बेनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुन्नाय जायो। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोङो बिदिनो इन्दिनि सादोर बा इन्दिनि जोमग्रा बेफोरबायदिखौ मोननो हायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो इन्दिनि जिया बिराद मोजां जायो आरोना
औ
खोनादोंना नोंथां।
औ औ
औ
दा नोंथाङा फोरमायबाय जों आं नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों दा इन्दि एम्फौ होनना बुङोब्ला बेयो मोनसे लाथा एम्फौ बेनिफ्राय बे लाथा एम्फौआ गिबियाव सिखिरि सिखिरिया बिदै दैयो खोनादोंना नोंथां सिखिरिया बिदै दैनानै बै फिसा फिसा बिदैया फिसा फिसा एम्फौनि महर लायो
दा बे एम्फौ महर लानानै बेनो बिलाइ गोरलै गोरलै जाहोग्रोनाय जायो गिबियाव फिसाबा बिलाइ गोरलै जाहो एसे देरोबा एसे बोराय बिलाइखौ जाहो नो हायो बेफोरबायदिनो जिबा नैजिसो साननि उनाव बे एम्फौआ देरनानै मोननो लायो मोननो माने मोननाय मा होनो जिहेथु बिनि उदैया खिगारजोबनानै उदैयाव जेबो खि थानाय गैया माने उदैयाव खालि प्रटिनल' थायो आरो दा बेफोरबायदि अबस्थासिम जायोब्ला बेखौ मोननाय होनना बुङो दा बे मोननाय एम्फौखौ जों नायोब्ला गोजों नुनो मोनो उदैखि उदैखि गोजों साफा खि थाया बेनिफ्राय बे एम्फौआ मोनोब्ला जोङो बेखौ
थालिर बिलाइ गोरान बा बायदिसिना बिलाइ गोरानफोराव जोङो दोननाय जायो दा बे बिलाइ गोरान बा थालिर गोरान बिलाइ बेफोराव दोनोब्ला बे एम्फौआ लासैनो फिथोब थोबो दा साननै सानथाम सान थाम सानब्रैसोनि उनाव बियो आबुङै फिथोब थोबजोबो जिहेथु बे फिथोब जिहेथु एम्फौ एम्फौनि फिथोबा मोनसे प्रटिनजों दाजानाय गुफुर गाबनि जायो दा बेयाव एम्फौआ गावनि प्रटिनखौ दिहुनगारनानै बे फिथोबखो थोबनाय जायो आरो दा बेनि उनाव ओ बे प्रटिनजों दिहुनना फिथोब थोबनायनि उनाव बे सिङाव आरो बांसिन गोरासिन मोनसे प्रटिनखौ दिहुनजोबनानै फिथोबखौ थोबनानै गाव सिङाव हाबनानै थायो बे बिनि उनाव सानथाम बा सानब्रैसो बेयो आबुं जायो आबुं जानायनि उनाव जोङो बेखो जिरखनानै बे सिङाव थानाय एम्फौखो जों दिहुननो हायो अब्ला बिनि गाब बिनि ओ महरा एसे फिसा जालाङो जिहेथु बियो फासाव एम्फौआ एसे गिदिरमोन नालाय बियो गावनि उदै सिङाव थानाय प्रटिनखौ दिहुनगारजोबनायनि जाहोनाव ओ बे एम्फौआ फिसा जानानै फिथोब सिङाव हाबनानै थायो दा बेनि उनाव जोङो जेब्ला फिथोबखौ जिरखयो जिरखनानै बे एम्फौखो एसे फिसा मोनो ओ एसे फिसा मोननानै बे एम एम्फौखो जोङो एवनानै जानो हायो दा बे एम्फौखो जोङो माब्लाबा अनला खारैजोंबो जायो दा बेफोरबायदिनो बे लाथा एम्फौ मोजां जायो बेनि उनाव बे फिथोबखो जोङो माब्लाबा ओ दा थोंजोङै ओ जि दाग्राफोरनो फानहरो आरो खायसे खायसेया गावनो न'आव ओ बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै, फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै दा बे खुन्दुं दिहुन्नोबाथाय बियो जोङो फिथोबखौ जोङो एसे रुना लानांगो, रुनानै ओ दैयाव सोमना लानानै दा जोङो बिनिफ्राय बोफ्ले बोफ्ले फिसा फिसा बोफ्लेनानै जोङो बेनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुन्नाय जायो।
औ।
बेनि उनाव जोङो बे खुन्दुंखो ओ सोरखिदों जोङो सोंनानै मुस्रायाव जोङो बेखौ मा होन्ना साना लानाय जायो। मुस्रायाव साना लायो, बेनिफ्राय मुस्रानिफ्राय जोङो बेखो सोंनानै सोंनानै मोनसे ओ जि दानो हानाय महर बानायनानै बेखौ इसानसालियाव बा तातसालाव जोङो दानाय जायो। बेनि उनाव बे फोरबायदिनो जोङो इन्दि सिखो ओ दानानै दिहुननाय जायो। दा इन्दि सिया मोननो खम दा गोबां बिबांनि फिथोबनि गोनांथि जायो। दा बेफोरबायदिनो मोननो खमखाय आरो बिनि जिफोरा जोमनो मोजां जायो ओ बेखायनो जोङो बे जिखो ओ फाननायाव बा जों गोबा रां मोननो हायो आरो।
औ औ, दाथ' गोबाङानो दाम जाबि इन्दि जिआ। आरो इन्दि जिआ जेब्ला गरम बोथोराव ग-जेनोबा बांद्राय गरमबो जाया बांद्राय आरो थान्दा बो थोराव बांद्राय थान्दाबो जाया माने मोजां आरोना इन्दि जिआ।
औ ओ दा बेनियाव मोनसे गुन दो, ओ गोजा बोथोराव जोमनो हायो ओमफ्राय गोलोम बो थोरावबो जोमनो हायो गोलोम बो थोरावबो एसे जोमोबाबो थान्दा मोनो न' इन्दि जिफोरखो ओरैनो बा गोलोम बोथोरावथ' जि जोमनाया बारा जाखाया नालाय दाबो दासिम जों गोजां बोथोराव बे जिखो जोमोब्ला गोजां बोथोराव जोमोब्ला जों गोजांनायनिफ्राय रैखा मोनो आरो।
औ, आरो दाना जों गोबां नो फास्रा हिसाबै बाहायबाय आरोना इन्दि सिफोरखौ।
औ औ।
सिगां जोङो उल जि हिसाबै बाहायोमोन बांसिनानो उल जि हिसाबै बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरोना सिगाङाव बांसिन गोजां बोथोराव बाहायनाय नुयोमोन दा गोलोम बोथोरावबो बांसिन जोङो माने फिसा फिसा सादोर बायदि महरै जोमनो जोमनायखौ बिराद नुनो मोननोसै आरो ना।
फास्रा फास, जोबोर दाम लायो इयो ओ मोनसेयावनो तिनि हाजार तिनि हाजार पचिस स' नैजौ बाजि गाहाम लानायखो नुनो मोनो आरो।
बेबायदि खालामनानै जोङो रांखावरिबो आरजिनो हायो आरोना बिफोरबायदि खामानिखौ मावनानै।
दा ओ बे एम्फौ फिसिनायखो जोङो खम नुनो मोनसै।
दा जोङो बांसिनानो ओ बानायखानाय जि मोनसे आर्टिफिसियेल ओ जि जोमनि सायाव सोनारो। ओ जोङो गुबुनफ्रा बानायखानाय गस्ला लंपेन्ट बायदिसिना ओ दख'ना जों बेफोरखो गाननानै दा सोलियो दा बेखायनो जोङो इन्दि सिनि ऐ जिथु उह इन्दि सि दिहुननानै जि सि बानायनाय जायो जों बिखौ खम नुनो मोनसै। दा जाहोना बेफोरनो जेहेथु जोङो बेफोर एम्फौफोरखो मोननो गैयबांला। बा उह इन्दि इन्दि जि इन्दि बिफां। दा बेफोरो जोबनानै थांगासिन। नो दङ दा जायनि थाखाय जों एम्फौ फिसिनायाव गोबां उह जेंना नुजाथियो आरो।
औ दाथ' खमानो बांसिन नानो खमानो।
औ बेनि उनाव जोङो जेथिया आरो एम्फौ फिसा दिहुनफिननोब्ला जोङो फिथोबखो जिरख'वालासिनो उह एम फौ लाथानि जि फिथोब थोबनाय बे फिथोबखो जोङो उह न'नि इन्जुरफोरावबा आलायना दोननांगो बेनि उनाव बे फिथोबनिफ्राय सि खिरि ओंखारफिनो सिखिरि ओंखारफिनना बे सि खिरियानो बिदै दैयोब्ला बेनो लाथा एम्फौ जाफिन आरो। दा बेफोरबायदिनो मोनसे लाथा एम्फौआ मा थायो मोनसे सोर खि थायो आरो गिबियाव सिख्रिनिफ्राय बिदै जाबाय बिदैनिफ्राय लाथा जाबाय। थाय फिथोब थोबबाय आरो फिन फिथोबनिफ्राय सिखिरि जाफिनबाय बे मोनसे बेंखनारि सोरखिनि गेजेरजों लाथानि जि उह जिउ समा जाबाय थायो आरो।
औ
दा बेनि उनाव नोंथाङा बे लाथा एम्फौनि सायावनो दा जोङो लाथा एम्फौखो फिसिनानै उह जोङो गोबां रां खामायनो हायो ना हाया बेनि सायाव नोंथाङा एसे आरो सुंद'यै फोरमायना होबावनो हागोन ना?
औ जोंथ' जेन'बा दाथ' बे उम जोंना इन्दि सिब फोरा गोबां दाम जाबाय नालाय जोङो दाथ' जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावोबा गोबां रां आरजिनो हायो आरोना।
औ
जेन'बा जोङो मोनसे इन्दि जियावनो जेनबा थामजौ। थामजौ ब्रैजौ बेफोरबायदि लायोबा जोङो गोबां जुदि जोङो बि दि इन्दि सि दिहुननो हायोबा माने जोङो रांनि मुलाम्फाखौ बांसिन नुहुरोननो मोनो आरोना
औ दे दे होमबा नोंथां नाव औ दे नों नोंथां नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय साबायखर नोंथां
औ औ दे